अ हेलौ नो
औ खोनादोंना नोंथां
औ खोनादों नोंथां
औ मा खालामदों
दं ओरैनो जिरायनानै
औ आंबो दं बिदिनो जिरायना
औ ओंखाम जाबाय नोंथां
औ ओ नोंथाङा फ्रिबा
औ फ्रि नोंथां
औ बिदिब्ला जों टपिकनि सायाव फैनोसैना नोंथां
औ नोंथां औ
औ जों दा ओ मागो दमांसिनि सायाव रायज्लायनोसै
औ
औ नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा
औ मागो दमासि औ जोंनिया मागो दमासि औ जोंनिया मागो दमासि जि जानो नोंथां ब्ला जोंनिया मागोआव जोंनिया माबा बनाय जायो ओइ भेलागुर जोंनियाव भेलागुर बनायो बेखौ न' बायदि न' बनायनाय जायो भेलागुर बानायनाय जायो बिल्डिं बनायनाय जायो नारानि आरो जोंहा बेयाव खाना जानाय जायो जोंनिया जेरै गथ' गथायफोराबो जागोन न'नि गामिनि बोराय बुरै सेंग्रा सिख्ला जेरै ओइ गाम गा माने गामिनि गासैबो जाजोबनाय जायो आरो ओरै गाम गामिनि गासैबो जाजोबनाय जाबाय बेयाव जोंनिया फैसा फैसा खांलाय फैसा खांलायनाय जागोन जेरै सारि सब फासस' थिनस' बेबायदि मानसि लाना मानसि खाङो जोंनिया फिसा गिदिर नायनानै आरो फैसा खांनानै जोङो बेखौ बेदर बायना लाफायो बेदर बायना जोंनिया मिउजिक दामग्रा जेरैबायदि जोंनिया गान दामनाय बिदि गान दामग्राबो लाना फैयो जोंनिया बेबायदिनो बाहेरनि हारसाफोरनिफ्राय दाउ जानायफोरनिफ्राय बिदिनो लाफायो लाफायनानै जोंनि हराव मोसाफैयो आरो जोंनिया बिदि जानो थांनो होनोब्ला जोंनिया जेरै जोंना मागो जानो थांनाय खमायाव जोंनिया बन मागिनो थाङो बन जाय जाय जागोन बिसोरनिव बन मागिनो थाङो जिगाब लायनो थाङो उन्दुनो था खाय ओंखाम संनो थाखाय जनो थाखाय जोंनिया जिगाब लानो थाङो बेबायदिनो आरो जोंनिया माइरं खाङो माइरं जाय जाय मानाव जागोन बिसोरनाव माइरं जोंनिया थेमा नङाबा थेमानै सोरबा दान होनायफोरा दान होगोन आरो जोंनिया बेबायदिनो मागोआव सोरबा अमा एक केजि होगोन सोरबा दाउ मासे होगोन बेबायदिनो सोरबा सोरबाया आरो रांखोनो सोरबा एसे बुरजा होगोन बेबायदिनो जोंनि गामियाव खारसोनाय दं बिदिनो जाग्राबो आरो बेबायदिनो थिग माबाव मागो जागा सुबुंफोरा मोना मोना टाइमाव माने एसे सेंग्राफोरा जौ लोङो जौ लोंनानै बेबायदिनो मोसायो मुसुयो गान रोजाबो
औ
ओमफ्राय बेबायदिनो जाय मानसिया जौ लोंनानै थायो बिसोरो ओंखामखौनो जानो हायालासिनो दुब्ला दुब्ला उनदुना थाजोबो बेबायदिनो गथ'फोरासो जाजोबो।
औ
आरो बेबायदिनो हेलौ नोंथां खोनादों ना?
औ खोनादों
अ बेबायदिनो जोंनिया मागोखौ जालांनाय जायो आरो।
औ औ जोंनाथ' औ
औ आरो जोंनिया मागो टाइमाव जोंनिया अमा बेदरनि दामा जोंनिया सारि सारिस' फासस' बेबायदियालासि थाङो जोंनिया मागोआव आरो जोंनिया औ जोंनिया मागोआव आरो जोंनिया बेदर अमा जायो। हांसो जायो जोंना ना जानाय जाया। हांसो जायो। ओमफ्राय जोंनिया दाउला दाउ सोरबा जोंनिया जेनबा सोरबा गथ' मोना मानसिया जोंनाव दान होफायो। फालिनो थाखाय जों ओमफ्राय बेयावनो दाननायखौ जों मोनजायो। बेबायदिनो गथ' मोनाफोरा जोंनिया गथ' मोनलांनाय जायो हौवासा नांगोन हौवासा मोननाय जायो। नोंथाङा एसे फोरमायनो हादों नामा?
औ दे मागो उम होनोब्लाथ' जोंनि बर'निनो माने बर' हारसा गासैबो आरो ना जों बर'निखौ जों दा बर'आ मि मिथिगौ औ बिदिनो जों मागोआव मा मा खालामो होनोब्लाथ' जों बिदिनो मागो मागो होनोब्लाथ' गथ'फ्रा गथ'फ्रा बेलागुर सावनायनि थाखाय जाखायोना बिदिनो सेंग्रा बा सेंग्राफ्राबो आरो उन्दैफ्राबो बिदिनो बिसोरो बेलागुरसो सावखायो नालाय बेलागुर बानायनो थाखायसो माबा खालाम बिदिनो मागोनि माने सप्ता मोनसे बा मोननैसिम सिगाङावनो बिदिनो थालिर फस्लानि बा थालि फसलानि बा नारानि बिदि जोंना माने सेंग्रा बा एउ सेंग्रा बा सेंग्रा बा गथ'फोरा बिदिनो बेलागुर बानायबाय थायो आरो ना सता सप्तानै फोरनि सिगाङावनो आरोना बिदिनो बेलागुरु बानायो। औ बिदि ओमफ्राय मागोआव माने ओंखार होथारो आरो ना औ ओंखार बिदिनो जोङो मागो सानाव बिदिनो बयबो रायजो राजाफोरा बिदिनो जोंनाव माने गामियाव माने अमा बि बिदिनो दाननाय जायो माने मागो बोथोराव माने जोंनिया जानाय लोंनायनिनो बोथोरखा आरो ना। जेरैबायदि फिथा सौराय बा आखाइ बिदिनो लारु बिदि ओ बिदि सौवो आरो ना बिदि जायो जों गिबियावनो फिथा साय फिथा देनो होनबालाय बिदिनो जों खायसे खायसे सुबुंफोरा बिदिनो देनो थाखाय बिदिनो दिंखि दिंखि मोना बा उवाल मोनाना बेनिखायनो हानसे सिगाङावनो जों फिथा गुन्दैखौ देनानै लाग्रोयो औ फिथाखौ जों बिदिनो माइरंखौ दसे सोमो सोमनानै दसे दिखांना लानानै बिदिनो जों दिंखिायाव बा उवालाव सौवो सौनानै बिनि ओ जोंङो बिदिनो गिबियावनो जोंङो जेरैबायदि जों जायालासिनो जों बा उम मानसि थैनायफोरनो माने जों जोंनिथिं आरो ना मानसि थैनायफोरनो जों बिदि साव माने सावग्रोना दोननाय जायो जाया सावनो आरो ना
औ
औ औ बिदिनो जों मानसि बिदिनो खावनानै दोनग्रोबाय बिनि उनावसो जों जानो थाखाय बा रायजो बिदि सोरबा सोरबि फैयोब्ला होनो थाखाय जों बिदि सावो आरो ना जेरैबायदि जों मागोआव फिथा हावो होनना बुङोब्लाथ' जों अनासि औ एन अनासि खावो बिदिनो लारु आरो एन्थाब लावदुम बिदि खावो आरोना जों औ आरो हासुं फिथा बिदिबो खायसे खायसे खावो खायसे आर बेखौ जानो मोजां मोना नालाय बांद्राय जों बिखिना मोनथामखौनो खावनाय जायो बा लारु बानायो नालेंखलनि बा सिबिंनि बिदिनो माने खायसे खायसे माने खायसे माने बयबोआनो आरो ना मागोआव बिदिनो जौबो सङो मागोआव लोंनो थाखाय आरो जौ संङो बा जखाय संङो बिदिनो मागोआव जों बयबो फुरथि आरो ओ बिदिनो आरो एक थारिखै जों माने उन्दैफ्रा बिदिनो गेदेरफोरखौ सनमान लाबाय बा मागोआव मागोनि नालाय बिदिनो सोरबा सोरबाबा बिदिनो गस्ला बा माने गस्ला बा बिदिनो बा फैसा बिदि होनानै माने जों खुलुमो आरो ना जोंनो होयो बा बिदि आरो औ सनमान लालायो आरो मागोआव जोंनि बिदि लाइमोन सेंग्राफ्रा बा उन्दैफोरा उन्दै गथ'फोरा बिदिनो खाना जायो बा गामियावथ' बिदि जाया माने सेंग्राफोरानो जायो आरोना सेंग्रा फ्रानो जायो गामिनि रायजो राजाया जाया दे औ सेंग्राफ्रानो जायो बिसोरो बिदिनो पासस' बा एक पासस' बा तिनस' जाय माने इदि खांबाय खांनानै जानो जा जानायफोरा आरो खायसे खायसे सुबुंफोरा बिदिनो दान होयो बा माइरं बा बेदर बिदिनो दान होयो आरो बेजोंनो जायो खि आरोना औ मा मागो बोथोराव जों बिदिनो ओ जेरैबायदि बक्स दामनाय जायो बिदिनो मोसायो बा रंजायो आरो बयबो बिदिनो ओ सेंग्राफ्रा लाइमोन सेंग्राफ्रा बक्स दामना बिदिनो खाना जानाय खाना जायो
औ
औ बिदिनो ओमफाय बिनि नेक्स्ट नेक्ट खालि फुङाव बेलागुरखौ सावो आरो खायसे खायसे सुबुंफोरा बेयाव थोगि बा बिदिबो होयो माने बे बेलागुरा जोंनि मोन्दिर बायदि जाथारो आरोना खुलुमो खुलुमो बेयाव बयबो औ ओमाय बेनि उनाव जोङो नेक्स्ट दिना खालिबा नखानायै बिदिनो जों बेलागुरुखौ फुजा बिदि बा थोगि बिदि होनानै जों माने बेलागुरखौ सावनानै दै होयो आरोना अ आरो जोङो बेलागुरखौ बे नेक्ट दिनो फुङाव सावाब्लाबो माने खायसे खायसे सुबुंफोरा साननैबो दोनो आरो नङाब्ला मोना मोनाबो बिदि सावराय सावो आरो ना
औ नोंथां
औ जोंना बिदि
औ आरो जोंनि जा भेलागुरि जोंनिया भेलागुरि बुंनो थाङोब्ला जोंनिया जोंनिया भेलागुरनि भेलागुरा जिदिना जोंनिया जागोन बि दिननि बि दिनाखालि जोंनिया खावा बिनि नेक्स्ट दिना जोंनिया साननै सानथाम लाखिनानैसो खावो बेबायदिनो बेबायदिनो जोंनिया आरो खाना जानायाबो जोंनिया सानथाम सानब्रैलासे जायो जोंनिया बेबायदिनो बुहुद दिन जायो आरो जोंनिया भेलागुराव जोंनिया बुहुद बायदिसिना बे साजायनाय बुस्थु बनाय जेरै जोंनि पार्क सिस्टेम बानायनाय जोंनिहा फट' सेल्फि लानो थाखाय आरो जोंनिया फुलकबि बान्दा कबि गायनाय जायो जोंनिया लाइट साइद होननानै जोंनियि मोनाबिलि टाइमाव समाव जोंनिया समायना नुयो आरो जोंनिया बेबायदिनो जोबोद मोजां नुयो औ आरो बेबायदिनो जोंनिया भेलाघरखो सानै साननैनि उनाव जोंनिया सावो सावनानै जोंनिया बिदिनाबो जोंनिया खाना जाफिननाय जायो जेरै जों किसारि जानाय जायो
औ औ जोंना बिदिनो मागो होनोब्लाथ बिदिनो जों अमा बा बैलार लकेल हांसो बिदि ना गासैखौबो जाथारो आरोना बिदिनो फिथा सौराइ माने मागो साना जोंनि थाखाय जानायनिनो सानखा हेलौ
औ औ नोंथां
औ
हेलौ नोंथां हेलौ जोंनिया बेबायदिनो मागोआव आरो अमा बेदर जानाय जायो ब्रयलार जानाय जायो हांखो जानाय जायो जेरै दस दस्रा दस्रा गामियाव जोंनिया बक्स लामनाय जाया जेरै हारसाफोर जोंनिया बक्सफोरखौ एसे खम खम लाबो जोंनिया बर'फोरालसो एसे बारा लाबनानै जोंनिया बुरजा बुरजा माने बुरजा बुरजा हार साफोरनो फैसा हरजोबो दे होमबा दिनैनिफ्राय दिनै रायलायनाया जा जाथबाय गाबोन लोगो मोनसिगोन नोंथां
औ दे नोंथां